हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना।
औ फ्रियैनो दं।
दे होमबा नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा गुबुन मोनसे मोनसे आयदायाव सावरायनो सानैजों।
औ।
ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ ओ जों मा होनो जाहा ना-नाखौ मा मा आइजेंफोरजों गुरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाथ' ना हमनाय होनबाथ' जोंनिया नोंथाङाबो मिथिखागौ नोंथां मोनिथिंबोथ ना हमखायो। जोंनिया ना हमनायाव मा मा आगजु बाहायो।
औ।
जोंनिया ना हमनायाव। मेनानो जाहैबाय सिगां बाहायग्रोनायानो जाहैबाय। जेखाइ नङा होमबा जेखाइजोंबो गुरो जोङो नाखौ। आरो सेन सेन सानानैबो जों नाखौ हमनो हायो। आरो बिदिनो। आलि आलि खखाफोर सानानै दोनोना। बेजोंबो जोङो नाखौ हमनो हायो बिदिनो। आरो फलफोरबो बाहायोना जोबनानै हमनाय उम्म ओमफाय औ ओमफाय इदिनो बै जे होनोना। जे सारग्रा बेफोरजोंबो उम्म सारनानै जोङो नाखौ हमनो हायो आरो। ओमफाय लाङि लाङि होननाय मोनसे दं। बेजोंबो सानानै मोनो आरो।
औ अब्ला बे जेखाइ खबाइफोरखौ माजों माबायदि बानायो नों। थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां बे जोंना जेखाय जेखाय। खबायफोरखौथ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो। औवानि बै औवा औवा थायोना बेखौ। जोङो बिदिनो। फिसा फिसा दाननानै लानानै। सैनानै जेखाइफोरखौ बानायो आरो ओमफाय सेनफोरबो। सेनफोरखौबो इदिनो औवाजों बानायो आरो बेहाय जोंनिया गथा ग। था सैयो आरो सिखा फिसा लानानै गथा गथा सैनानै। सेनफोरखौ बानायनाय जायो आरो। बिदिनो दाब्लाजोंबो बानायो आरो गावब गाव गोसोसो आरो माजों बानायो।
उम्म अब्ला ओ जेखाय। दैमाफोराव माबायदि माबायदि नोंथांमोना दैमाफोराव ना हमनायफोराव मा मा मा आइजेंखौ बाहायो।
औ जोंनाथ बांसिन दैमाफोरावहाय जोङो जेखाइ। जेखाइजोंसो गुरनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां जेखाइजों गुरो। आरो जेजों सारो आरो जोंनिया। औ बे जेफोरखौ जोङो मारकेटफ्रावसो बायना लाबोनाय जायो आरो। बे दुरुंजों बानायनाय जायो नालाय प्लास्टिकनि दुरुं बिदिनो। बेजोंसो बानायनाय जायो नालाय जेखायफोरखौथ जोङो न'आवनो। हेबनानै बानायनो हायो आरो नआवनो फ्रायानो बयनिबो। न'आवहाय औवा थाखायो नालाय बे औवाजोंनो जोङो जेखाइफोरखौ न'आवनो इदिनो हेबनो गोरोंफ्रा हेबनानै बानायो आरो
उम
जाय हेबनो गोरों बेफोरो आरो नों हेबनो रोङाबाथ' नों मालायनिफ्रायबो बायनानै लाबोखानांगोन
उम
अब्ला नों थांमोननि दे बा दंगफ्राव मा मा मा रोखोमनि ना मोननाय जायो।
औ जोंनियावथ' दैमा दंगफ्राव दाथ' दैलां नङा होमबा नोंथां दाथ' औ दाथ' गोबां ना इदिनो दैमा दंगफ्रावहाय मोनो आरो दा हाग्रानि ना बांसिन मोनो आरो फुख्रियाव फिनायाथ' दासो हगारनाय जादों नालाय दासो दा फुख्रियाव दै जाबाय नालाय फुख्रिनि नाखौथ' जोङो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोङो फुख्रिनि नाखौ मेसेंफ्रावसो बांसिन जाहैनाय जाखायो। दा दा जोङो दंग'फ्रावहाय बांसिन बिदिनो हाग्रानि ना मोनो आरो माने नों फियै न'आव फियै ना मोनो आरो जेरै नोङो गोरै नास्राय बालाबोथिया नाथुर थुरि बे फोरखौ बांसिन मोनो आरो मावा फिथिख्रि बिदि नाखौ दा गोबां मोनो आरो जोंनि निया दा बेफोर नाखौ आरो औ नानि नानि थावनायाबो थ' आलदा आलदा नङा होमबा नों
औ औ नोंथां
जानाय टाइमाव दा दा बोथोरावहाय बारा नाफोरा थावा आरो बारा गोथाव जाया बिदिनो मेसें फोराव जेब्ला दैफ्रा एसे रानज्रिंलांगोन ना
औ
नाया मेजेम गोनां जानानै गोथाव जायो आरो जानो गोथाव मिलौदो मेजेम गोनां जायो आरो
ओं
अ होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोनथिं नाखौ मा मा मा मा आगजुजों हमनाय जायो आरो बहा बहा हमो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंना बांसिनानो नाखौ जेखायजोंनो गुरनाय जायो नोंथां ओ जेखा जेखाइजों लोगोसे जोंना दंग'फोरावहाय दै दंग'फोरा एसे एनै एनै रानबाथाय बयबो जेखाइ खबाइ लायो। हिलाय ना ना गुरनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे जोंना इ दं दं ग' बा दुब्लिफोराव दो दा जोंना दैबाना जायो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव? जेब्ला बे दै उम दै लोमनायफोराहाय दैफोरा एसे रानस्रोलाङो अब्ला नाफोरा फैयो होननानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेब्ला दैफोरा एसे एनै रानलाङो अब्ला बे दै बोहैनायफोरावहाय स सेनफोरखौ जोङो साना दोननायखौ नुनो मोनो जेराव ओ उन दैबानानिफ्राय फैनाय नाफोरखौ जोङो गोबां मोनो जेरै जोंना ओम ओ ना मावा फिथिख्रि ओ नाथुर बोथ थिया गोरि बेफोर नाफोरखौ जोङो गोबां मोनो दुब्लिफ फोरावबो आरो जोंना दैमाफोरावहाय दैमाफोराव गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै बालाबोथिया थुरि मागुर ना बेफोरखौ जोङो गोबां ना मोननो हायो। सो जो ओ ओ माबाजोंहाय सेनजोंहाय हमनायजों लोगोसे जोंहा ओ दुबलि उम दंग'आव बा जाम्फैफोराव बिदि दंग'फ फोराव ज' ज' बयबो लोगो नांनानैहाय जा गुरहैयो। ओ जेजों सारो आरो मा होनो खासिज जे बा सानानै दोनो। आङो जे ओ माबाजोंहाय दानि आथिखाल मुगायाव ज जोंनाव मिसिंजों ना हमनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ मोनो मोनो। गोदोनि समावथ' ओ गोदोनि समावथ' ज' ज'य बिदिनो आलि खोथेनानैसो सारोमोन ना बाल्थिंफोरजों नङाबा गामलाफोरजों दाथ' मेचिन ओंखारजोब्बाय।
औ
नौ
माबादों ओ मा होनो मिसिंजोंहाय ना ना फोरखौ हमनायखो जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव।
औ नंगौ।
लोगोसे ओ मा होनो होन माबाफोरावबो ओ ओ दा जोंहा दैलां बोथ थोराव ओ ओ दै रानब्ला नास्रै गोर रिफोरखौ हमनानै जा फोरोब दा जेनेबा गोबां ना मोननाय जायो नाल लाइ बेफोर नाफोर जोहा जाजोबनो हाया इ बेनिखायनो जानानै आग ग्लायनाय नाफोरखौ जाहा फोराननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? बे बेफोरबायदिनो जेनेबा जानायजों लोगोस से जाहा फानहैनो थाखायबो बाजारफोराव फानहैयो। फानहैनो थाखायबो जायो जायनि गेजेरजों जाहा बेफार फालांगियानो होनजासै। यो फानहैनानै जाहा रां ओ रां आरजिनो हायो।
औ औ
औ नोंथांमोननिस औ
औ आरो नों थां बे नाफोरखौ जोङो माबाफोर इदिनो उ माबाफोर खालामना दोननो हायो नामा?
औ जो औ जोंना बे जेनेबा ओ इ बेबायदि गोबां दै दा दानो गोबां ना मोनस सिगोन ना बे ना मोनबाथाय नास्रै, गोरि, मावा फिथिख्रिफोरखौहाय जाहा फोरानना नै नाफाम बानायनानै दोन्नायखौ नुनो मोनो जायोथाय जोङो मेसें मेसें बा मेसें बोथोरफोराव दा दैज्लां बोथोरफोराव बानायनानै दोननानैहाय मेसें बोथोरफोराव जानाय जों नुनो मोनो जायो।
ओ होमल्बा नोंथां नाफामखौ बोरै बानाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन जा नाफामखौहाय बांसिन बिसिनानो ना फिसाफोरजोंसो बानायनाय जायो ना फिसाफोरजों बानायोब्ला गोथावसिन जायो होननानै बुङो जोंङा ओ ना औ ना मावा फि फिग्रि बिदिनो नास्राय गोरिफोरजों जोंहा बांसिन बानायनाय जायो नाफामखौहाय।
औ
औ नाफामखौ जोंहा औ नाफ ओगौ बांसिनानो थास' गोसोमनि थाराजों बानायनाय जायो। दाहा थास' गोसोम ओ हानानैहाय बिगुरखौ बेनि बिगुरखौ जिरनानै सान्दुंआव एसे आथा रानो थाखाय दसे समनि थाखाय फोराननानै दोनो जाहाथे बिनि आथाफोरा रानलाङो बिनि उनाव नाखौथ' जोंहा फोराननानै दोनखायो नालाय बिनि उनाव ओ ना आथाफोरा जेब्ला बाहाय एसे रानो राननायनि उनावहाय ओ दिंखि बा उवालाव जाहा देनाय जायो आरो।
ओ
ओ माबाखौहाय फार्स्टावनो जाहा नाफाम देनो थाखाय माबाखौ नाखौहाय देनानै लाग्रोयो देनानै लाग्रोनानै उनावहाय थास औ थास' थास' बुगाखौहाय जा जमा देफानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला गुन्दै जागोन अब्ला बेखौ थोरसि बा थोरसि बा गामलायाव लानानैहाय खारै एसे लगायनानै लद्रा लद्रा बानायनानैहाय बयाम बा औवा हासुङाव सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। ओ सिगांथ' बांसिनानो औवा हासुं फोरावसो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा भयामफोरावबो
ओ माने बार हाबिनि गोबाव सम जाजानायनि थाखाय
औ औ अबा माबाखौहाय जाहा औवा हासुंनिखौहाय बांसिन
औ औ औवा हासुङाव सोनाया बांसिन गोथाव जायो आरो।
औ बेवहाय औ बाबाजोंहाय मोजाङै नारसि नारसो नारसो औवा हासुङाव सोनानै ओ थालि थालिर गोरान बिलाइफोरजों जाहा होथेनानै दोनो जाहाथे ए थाम्फैफोर दैया बिदैफोरा बिदैफोर दैलाबाया गाज्रि जाया होननानै। जाहा नाफामखौहाय सोनानै मा बे माबायावहाय जेबो जेराव जोंहा ओंखाम संग्रायावहाय ओ ओंखाम संनायनि थुङाया नांबाय थायो बेवहाय जाहा आरलायनानै दोननाय जायो बे नाफामनि बे औवा हासुंखौहाय। औ नोंथां।
औ औ गोसो बायदि होनबाना जानो लुगैबानो जानो हासिगोन आरो। नानै नाफामखौ नोंथां। होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ। नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे होमबा एसेनोसै नोंथां।